हेलौ
खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथां बुंलाय
अ मोनाबिलि समनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ थांनिसिमबो गाहाम हामलाय नायखौ जासिहरनाय थाबाय
अ बे समाव आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंजों दान्दिसे सम सावरायफानो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन
ओ बिदिब्ला जोङो फरायसाफोरनि सायाव बिमा बिफानि ओ सांग्रांथि एबा जोथोन लानाय बे आयदाखौ लानानैनो दान्दिसेस सावरायलायनो नामा नोंथां
औ औ नोंथां
ओ बिदिब्ला आंनो हो बिनि बागै फंनैसो बिबुंथिखौ लाखि खिग्रोनोसै ओ दा फरायसा होनना बुङोब्ला ओ दिनैनि फरायसायानो गाबोननि हायुङारि एबा दैदेनगिरि नोङा होमबा नोंथां फंसे खोथा दङ जाय खोथाखौ जोङो हो बोसोन हिसाबै खोनाबोदों बा गोदो जोंनि गिदिर गिदिर बोसोनगिरि बिथांमोना गिदिर गिदिर ओ सोलोंथाइ लानाय गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानाय बिथांमोना जेरैहाय ओ मिथिं दाव थिं बायदि मेलफोराव बुंबोयो नंगौ थारैनो बे खोथाया सैथो दिनैनि फरायसायानो गाबोननि हायुङारि एबा दैदेनगिरि दा ओ दा बेबायदिनो जोङो गावबा गावनि गथ' गथ'फोरखौ जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव माबायदियै जौगाहोनो नांगोन बास सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो गथ' गथायखौ माबायदियै ओ साग्रोदै लाखिनांगोन एबा माबायदि जोङो माने गथ' गथायफोरखौ सोलोंथाइ बिथिं नायनांगोन एबा फोरोंनांगोन दा साफ्रोमबो गथ' गथाय एबा फरायसा फरायसुलिफोरनि बिमा बिफाया गाव बिमा बिफाया गावसोर सोलोंथाइ गैयाब्लाबो एबा गावसोर गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ गैयाब्लाबो गावबा गावनि गथ' गथायफोरखौ जोबोर गोजौ थाखोआव सोलोंथाइ होनो दिनैनि आथिखालनि समनि बिमाफा-बिफाफोरखौ जों नुनो मोनो आरो
औ।
जिथुनिखि बिमा-बिफा बे बिमा-बिफाफोरनि जि गथ'फोरखौ लानानै साननाय बे देरसिन साननायानो जाहैबाय मा गथ' गथायफोर खौ माने सोलोंथाइ होनानै गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ होनानै। ओ माने बिसोरखौ गावबा गावनि आथिङाव गसंहोनो हानाय नङाब्लाबो ओ बिसोरखौ माने ओ बायदिसिना माने गुबुन गुबुन लाइनजों फरायहोनानै माने ओ सोरखारि साख्रि एबा मायबा मोनसे खामानि मोनहोनाय बे थांखिखौनो लानानै दिनैनि बा आथिखालनि बिमा बिफाया गावबा गावनि गथ'फोरखौ सोलोंथाइ बिथिङाव माने जोबोर गोसो होनायखौ जोङो नुनो मोनो
जेरैहाय सासे गथ'खौ सासे उन्दै समनिफ्राय जोङो सासे गथ'खौ बा फरायसा गथ'खौ जोंनि बिमा बि फाया जेबब्लानिसिम गिबि-गिबि फरायसालिफोराव मुं थिसनग्रोयो बै समाव जोङो गावनो बिमा-बिफायानो लांलाय लाबोलाय खालामो बा लांलाय लाबोनाय खालामनायखौ नुनो मोनो। जेब्ला बे फरायसायानो एसे एनै माने ओ ओ आपग्रेड जागोन एबा ओ क्लास सिक्स क्लास फर बेबायदिनो थाखो थाम थाखो ब्रै थाखोबा बेबायदिसिम जेब्लानिसिम बे गथ'आ गाव हारसिंयै फरायसालियाव थांनो हानाय जाया अब्लासिम बिमा-बिफाया गाव गावनिफ्राय बे गथ'खौ नागारनानै होआ नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो बिमा-बिफाया गावनि गथ' गथायखौ फरायसालि याव लांलाय लाबोलाय खालामनाय। मोनाबिलि समफोराव फरायहोनाय, फुंबिलि समाव फरायहोनाय, फरायसालियाव थांनायनि सिगां सिगां गथ' गथायफोर खौ मोजां फसाब गानहोनाय। साखोन सिखोन खालामनाय फरायसालियाव एंगार हरनाय बायदि बोसोन होनाय बेबायदिनो जों जोंनि फरायसा फोरखौ एबा गावबा गावनि गथ' गथायफोरखौ जोङो जोबोर फरायनायनि बिथिङाव जोङो जोथोन लानायखौ नुनो मोनो। आरो बेबायदि जोथोन लायोब्लाासो सासे फरायसाया माने मोजां फरायसा बेबायदि जानो हायो एबा मोजां माने गासैजोंबो अनसायजानाय मिथिजानो हानाय मोजां पारसेन्ट लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसा जानो हायो। नाथाय जोङो खायसे समफोराव बेबायदिहाय नुनो मोनो खायसे खायसे फरायसाफोरखौ बेबायदिनो माने फरायसालियाव थांनाय समावनो माने बिमा-बिफाफोरा जोथोन लायाबा फरायनायनि फरायनायनि जोहै जुदि एसेबां खेल लायाब्ला बेबायदिनो गथ'आ मा फरायदों मा दोनदों बेफोरखौ जुदि ओ ओ एसेबां माने नोजोर होआब्ला खायसे खायसे फरायसा गथ'फोरखौ जोङो गाज्रि लामाथिं थांनायखौबो जोङो दिनैनि समाव नुनो मोनबोदों। जेरैहाय खर'साखौ एसे एफरायसालिआनो नङा होमबा नोंथां। दा बे समाव बे बाथ्राखौबो मख'नो फरायसा होनना बुङोब्ला गासैबो फरायसायानो माने ओ मोजां मोजां जाजोबनो हाया गासैबो गोबौ फरायसायानो मोजां गोजौ सोलोंथाइ लाजोबनो हाया। आरो गासैबो फरायसायानो बिमा-बिफानि साननाय साननाय थांखि बायदियै सहैजोबनो हाया। बेयो नाथाय जोङो गावबा गावनि एबा बिमा बिफानि गोरो न्थियावबो जायो आरो खायसे खायसे गाव गावनि गोरोन्थियावबो जायो होननानै जों बुंनो नांगोन। जेरैहाय आं आगोलाव बुंलांनाय बायदिनो सासे फरायसाखौ गाज्रि खालामनो हायो सासे फरायसा लोगोआनो। जुदि गावनि फरायसा लोगोआनो जुदि गाज्रि आ खुनिब्ला बे फरायसालियाव थांनो होनना, न'निफ्राय ओंखारलांनानै जुदि फरायसालियाव नुजाहैयाब्ला बायदिसिना जागाफोराव बेरायथिंबाय थायोब्ला आरो बै फरायसाया फरायसा फरायसानि सुथि होनाय समाव बा फरायसा फरायसालिया बन्द' खालामनाय समाव जुदि न'खराव फैफिननानै बिमा बिफाखौ जुदि थगायफैयोब्ला होमबा बैफोरबायदि फरायसायानो माने गाज्रि लामा लालांनो हमनाय खौ जों नुनो मोनो बेनिखायनो जुदि सासे मोजां फरायसायाबो बैफोरबायदि फरायसाजों जुदि लोगो जायोब्ला बैफोरबादि फरायसाजों लोगो जानानै बैफोर फरायसानि बायदि माने सोलियोब्ला माने बे मोजां सासे फरायसायाबो गाज्रि जालांनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनिखायनो सासे फरायसाखौ माने बिमा बिफाया बे फरायसानि फरायनाया गोजौ थाखोसिम सहैयागौ मानि बे फरायसाया गावनो साननो हानाय बुजिनो हानाय जायागौमानि बे फरायसाया खमैबो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारागौ मानि बा हायार सेकेण्डारि आनजाद उथ्रिसारागौमानि बैफोरबायदि फरायसाखौ बिमा बिफाया नोजोर होनाया जोबोर गोनांथार। दिनै फराय सालियाव फोरोंगिरिफोरा फोरोंनायजोंल' जाया फोरोंगिरि फोरोंनायनि अनगायैबो बिमा बिफायानो गावनि फरायसाखौ न'खरफोराव गोबांखिनि बोसोन गियानफोरखौ सोलोंनो हायो बा फोरोंनो हायो। बेबायदिनो जुदि गावनिफोरा गावनि फिसालाया फिसा फरायनो फिसाला एबा फिसाजोआ बा फरायसा फरायसुलिफोरा बिमा बिफानि बायदि बायदि मोजां गियान बोसोनफोर खौ खोनासंनानै माने मोजां जालांनायखौबो जोङो आथिखालनि समाव नुनो मोनबोदों। दा दिनैनि समफोराव नाथाय गोबां बेबायदिनो गाज्रि गाज्रि फरायसा दिनैनि समाव गाज्रि गाज्रि फरायसाफोरखौबो जों नुनो मोनो जेरैहाय जाय फरायसाफोरा माने स्कुल कलेजाव थाङालाबासिनो बेरायलाबायनाय गाज्रि जायखिजाया जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ बाहायनाय गाज्रि लोगोफोरजों लोगो जानाय सिखाव दाखेेद जायखिजाया बेबायदि खामानिफोरजोंबो लोब्बा थानाय खायसे फरायसाफोरखौबो जोङो नुनो मोनो। दा बे समाव आङो नोंथांनिसिमबो फंनैसो बिबुंथि लाखिजानायखौ लुबैदों नोंथाङाबो जि फरायसा आरो बेखौ जोथोन लानाय बिमा बिफानि जि दायथ' एबा बिमा बिफाया जिबायदिहाय जोथोन लानांगौ बे बेनि सायाव नोंथाङा माने आंनिसिम फंनैसो बिबुंथि फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
दा नोंथाङा जेरै बुंलांदों जों बेबायदिनो गथ'फोरखौ जोथोन लानांगौ आरोना बिमा बिफाया जोंथ' बां सिनानो बिमा बिफा-बिफा बिमा बिफानि सायावसो थायो नालाय गथ'फोरखौ जोथोन लानाया नङा होमबा नोंथां जोंहा औ जोंहा गोबां उन्दै समनिफ्रायनो गथ'फोरखौ मोजां खालामलांनांगौ आरोना मानो होनना बुंनो थाङोब्ला बिसोर गथ'फोरा बिमा बिफाया जेबो बिसोरखौ नायाब्लाथाय जेबो थाल लायाबाथाय बिसोरो गोबां बिदिनो गाज्रि जालांनो हमो आरोना जेरैहाय आथिखालावथ' गोबां बिमा बिफायानो गथ'फोरनो मबाइल हेंगारनो हायो नङा होमबा नों थां बिदिनो बिसोरो
मबेल बायना होयो बिदिनो मेट्रिक पास जाबानो मबेल बायना होयो बा क्लास सिक्स नाइन टेनावनो जोंनो मबेल बायना होयो बिनि जाहोनाव बिसोरो मबेलखौ बाहायनो रोङैयाव गोबां गाज्रि जालांनो हमदों आरोना जेरैहाय बिसोर मबाइलाव गोबां बिदिनो गेम गेलेनानै बा बिसोरो मायबा मायबि बिदिनो बाहाय बाहायनानै गाज्रि गाज्रि हिसाबै बाहायनानै बिसोरो गोबां फरायनायावबो बिदिनो गोसो होला बिदिनो जालांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो बिसोरो औ गथ'फोरा बिदिनो गोबां बहाबा बहाबाफोर बेरायनो थांनानै बिदिनो बिरि सिगारेट बिदिनो बायदि बायदि जाग्रा मुवाफोरखौ बिसोरो जानानै बिदिनो गाज्रि बा बेमारफोरखौ जों जानायखौ नुनो मोन्दों आरोना आथिखालावहाय बेफोरखौ जोङो बिमा बिफाया गोबां जोथोन लानांगौ आरोना फरायनाय समाव फरायनो होनांगौ जानाय टाइमाव जानाय होनांगौ । आरो बारा ओरै गोबां बेरायनो होनाङा आरो ना बेरायनायाबो गोबां बिदिनो गथ'फोरनि थाखाय । जोबोद गाज्रि आरोोना बिसोरो गुबुन सेंग्राफोरनिफ्राय बिदि लोंनाय । जानायफोरखौ नुबोला बिसोरबो बिदिनो सोलोङो जोङो आरो गोदोरफोराबो उन्दैफोरखौ गोबां बादा होनांगौ अब्लासो उन्दैफोरा बिदिनो मोजां लामायाव थाङो आरोना आरो दा फरायनायनि औ फरायनायनि बेलायाव होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो दा सासे गथ' गथ'स मेट्रिक एगजाम होगोन बा मेट्रिक फरिखा होगोन बेयाव जोङो बिमा बिफाया गोबां बिदिनो नायनांगौ आरो ना जानाय समाव जाहोनांगौ आरो । फरायनाय समाव बिसोर गथ'फोरखौ नेनांगौ आरो ना गोबाव समहालागै ।
औ नांगौ ।
औ बिदिनो गोबां दोङो बिमा बिफायाहाय । बिसोरखौ नायनांगौ जायो दा जोङो उन्दै उन्दै उन्दै समनिफ्रायनोथ' रावबो रोंनानै फै खाया नालाय नङा होनबा नोथां बिदिनो जोंहा बिमा बिफायासो जोंनो उन्दैनिफ्रायनो जोंनो जेनेबा फोरोङो बा जोंखौ राव सोलोंहोयो बेनि थाखायनो आरो जोंहा फरायसालियाव थिनहरनांगौ आरो ना सानफ्रोमबो औ आरो नोंथाङा बिनि सायाव मायाबाफोर बुंनो हाबावगोन ना नोंथां?
नंगौ नंगौ हागोन नोंथां दा जेरैहाय नोंथाङा । जि नोंथांनि जिखिनि बिबुंथि बुरै रावजों जे आं । बुजि मोननाय बा सहस रावजों नोंथाङा जेरैहाय फरायसा आरो बिमा बिफानि सायाव बिबुंथिखौ लाखि । बाय थारैनो नोंथांनि बुंनाया गासिबो सैथो होननानै बुंनांगोन नोंथाङा गासिबो । सैखो खोथाखौनो बुंदों नोंथांनि जिखिनि बिबुंथि बे बिबुंथिखौ । होनानै आंबो जोबोद इन्सपिरेसन मोनदों थारैनो नंगौ गासैबो खोथाय दा जोङो । गावनि गथ' गथाय होनना बुङोब्ला जों गावनि गथथाय ग गथायखौ जों साफ्रोमबो बिमा बिफायानो मोजां जाजानाय । लुबोयो नङा होनोमबा नोंथां?
औ औ ।
दा दिनै जोङो जोंनि बिमा बिफाया जाम्बा जाम्बिब्लाबो जोङो गावनि गथ' गथायफोरखौ । खौ जेरै माबोरै माबोरै राहायै लेखा लेखा फरायायाव जोङो गोजौ बिथिङाव लांनो हागोन । माबोरै गावनि गथ' गथायफोरखौ जोङो लेखाफोरा गोरों खालामनानै माबा मोनसे खामानिफोराव जों सुबिदा । होनोनो हागोन बेबायदि सामथाइखौ जोंनि गासिबो । जाम्बा जाम्बि बिमा बिफाफ्राबो हयथ' सिन्था खालामो नङा होमबा नोंथां? दा दा दिनैनि दिनावबो दिनैनि दिनाव नंगौ जोङो बेखौबो बुंनांगोन दिनैनि दिनाव जोंनि खायसे बे गोरिब न'खरफोरनिफ्रायबो एबा खायसे जोंनि नखरफोराव जाम्बा जामबि बिमा बिफाफोर थायो नङा होमबा
औ
दा बेबायदि जाम्बा जाम्बि बिमा बिफाफोराबो जाम्बा जाम्बि बिमा बिफाफोराबो मोनो जनि गथ' गथफोरखौ गनि गावनि गथ' गथायफोरखौ गावनि गथ' गथायफोरखौ माने जेरै बेहाय माने सोलोंथाइ बिथिङाव दावगाहोलांनो हागोन माबा मोनसे खामानि मावनानै जेरैहाय माने साख्रि बाख्रि होनो हागोन बे खोथाखौ माने गावनि बिमा बिफाफोरा माने सिन्था खालामो । दा जोङो आथिखालनि समफोराव बेखौबो नुनो मोनदों जोंनि गथ' जोंनि गोरिब न'खरनि गथ' गथायफोराबो । माने बेबायदिनो लेखा फरा फरायनानै गोजौ सोलोंथाइ लानानै माने आइ एस अफिसार । आइ पि एस आइ सि बिबायदि माने गोबां । गिदिर मानसि जालांनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां? औ दा औ दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि माने सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै जि जोंनि ओ गामियारि ओनसोलफोराव जि ओ सोलोंथाइ बिथिंखौ लानाय जि नि हाबाफारि लानाय जेरैहाय गामि ओनसोलफोर गामिनि रायजोफोरा जेनेबा ओ फरायसा फरायसुलिफोरखौ सोलोंथाइ बिथिङाव दावगालांनायनि जाहोन खौरां लानाय बा आनजाद जानायनि सिगां सिगां बि थुलुंगा होनाय बेबायदि माने ग जोंनि गामि ओनसोलफोराव आथिखालनि समफोराव जोङो नुनो मोनो । दा नोंथांमोननि ओनसोलफोराव जायदि फरायसाफोरखौ लानानै बेबायदि । जि थुलुंगाखां होनाय मोनसे हाबाफारि । बेबायदि हाबाफारिफोरखौ लानाय जायो नामा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
सावबो बिदिनो जाय गथ'आ मेट्रिक एक्जाम होगोन बा पिअ फाइनाल होगोन बिसोरखौ जोंनि । बिदिनो खाथि खालानिनो बिदिनो ओ एबसु होननाय थायोना मोनसे, बेयो खबर लानो फैयो आरोना। बिदिनो गोबां थुलुंगा होनानै गालाङो आरो जोंनि बे स्कुलनि बा फोरोंगिरिफोराबो बिदिनो फैनानै बिसोर गथ'फोर खौ गोबां थुलुंगा होलाङो आरोना। ओ बिसोरनि औ औ बिसोरनि बिथांमोननि थुलुंगा होनायाव बिसोरबो गोबां बिदिनो ओ मदद मोनो आरोना गोबां बिसोरो ओ बिदि फरायनायाव गोसो जायो बा पास खालामनायाव बिदिनो गोबां मदद मोनो आरोना बिसोरो। औ। आरो जोंहा ओ दा बिदिनो गोबां सोलोंथाय लानो नांगौ आरोना जोंहा सोलों थाय गैयाबानो जोङो जेबोआनो जाया होननानै जों मिथियो, बिदिनो जा ओ जोङो बहाबाफोर दावबायनो थाङोब्ला जोंहा सोलोंथाय गैयाब्लाथाय जोङो मायाव मा लिरदों मायाव मा थांनांगौ जोङो जेबो मेपबो नायनो रोङा ना। बेनि थाखायनो जोंहा गोबां सोलोंथाय नांगौ आरोना आरो जोंहा नखर दानो थाखायबो गोबां सोलोंथाय नांगौ। सोलोंथाय गैयैनि जाहोनाव जोंहा नखरफोराबो गोबां बायलांनो हमो आरोना नोंथां।